हेल'।
औ
अ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
आं नोंथांखौ मोनसे आयदानि सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम दङ ना?
औ दं नोंथां सावरायजागोन।
औ बिदिब्ला ओ बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनाय ओंख्रिफोरनि सायाव सावरायो नामा नोंथां?
औ सावरायजागोन।
ओ बुंनो थाङोब्ला माने बर'फोरनि दोरोङारि होनबाथ' जोंहा ओं खामनि अनगाबो माने गोदोनि फ्रायनो बर'फोरा माने गोबां ओंख्रि मो जां मोननाय दङ नङा होमबा ओ जेरैहाय सबायजों उम सबायजों साम'अनला जों दाउ बेफोरबायदि अमाजों नारजि जों ना बेफोरखौ माने बर' जोबोदैनो माने गोदोनिफ्रायनो मोजां मोनो आरो ना।
औ नंगौ नोंथां।
बेफोर माने जोंनि मोनफा -मोनफा गोदोनिफ्रायनो जाबोखानाय माने जोबोद ओह थावनाय ओंख्रि होननानै बुंनांगोन आरो।
औ नंगौ।
बुंनो थाङोब्ला जों अनला बे अनला जों दाउजों जोङो बोरैहाय सङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओह बुंनो थाङोब्ला अनला जों दाउखौथ' जों ओह जोंनि बरफोरनि मोनसे मोनसे फोरबोफोराव बाहायो नङा होमबा नोंथां औ बिदिनो जोंनिया जेब्ला बे ओह खैना गोदान एबा हिनजाव गोदान बिदि हाथा खुरनायावबो बाहायो नङा होमबा नोंथां बेयो जोंनि नेमखा बेयाव जों खैना गोदान एबा हिनजाव गोदान बेखौ अनलाजों ओह दाउ संनाय बे नेमखान्थिया दोङो आरो जोंनिया। थिग बेबायदिनो जोंनिया आघोन मागोनि फुजा होनायावबो बे अनलाजों दाउ संनाया नेमा दोंथारो आरो जोंनिया।
अ अ।
थिग बुंनो थाङोब्ला अनलादों दाउ सङो ओह माबोरै सङो बुंब्लाथ जोंनो अनला ओंख्रि संनो थाखाय गिबियावनो जोङो माइरं नांग्रोगोन नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
जों माइरंखौ ओह बिदि खम बिबांनि लागोन खम बिबांनि लानानै जों बिदि खुरै एबा माबा मोनसे आइजेंआव जों एसे इसे सोमनानै दोनो बे एसे रुयहोनो ओमफ्राय जेब्ला सोमखांनानै जों बेखौ बोखाङो अब्लानिया जोङो दसेनि उनाव दसे थानानै जों थबसि नङाबा दिंखि एबा मिचिनफोराव देयो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
जों बेखौ दिखांनानै जेब्ला जों संनो थाखाय बे सारायाव ओ दैखौ फुदुंनानै लाग्रोनांगो एसे गोदौ होग्रोना लाग्रोनांगो। ओह जों दैखौ गोदौ होखांनायनि उनाव जों बे ओ देना दोननाय अन गुन्दैखौ जोङो जेनेबा सारस्रो सारस्रो होयो आरो। जेनेबा खेबसे लागायनो जो लुना होयोब्लाथ' जोंनिया गथा गथा- गथा जाजोबोन नालाय मैगं बेखायनो जों सास्रि -सास्रि होयो आरो। ओ थिग बेबायदिनो जोङो ओ जाखिनि नांगौ ओ जायो बे खारैखौ होयो ओमफ्राय जों बेयाव ओ दाउ बेदरखौ होनो थाखाय जों बे दाउ बेदरखौ ओ सिगाङावनो जों एवफ्रामना दोन ग्रोयो नङा मा नोंथां? एवफ्रामना दोनखानायनि उनाव जेब्ला ओंख्रिया गोदौबाय थायो अब्ला जों बेयाव होयो थिग बेबायदिनो बेयाव नोंथाङा जा फालौफोर होब्लाबो नों होनो हायो आरो जोंनिया गंगार दुन्दिया होबा जोंनिया मोदोमखाङो नालाय गंगार दुन्दिखौ होयो आरो। खमायाव दा थिग बेबायदिनो अनला ओंख्रिखौथ' जों लाव लाव जाया नङा होमबा नोंथां? आं जों बेनिखायनो बे खौ एसे गथा खामनानै जायो। अनला ओ ओंख्रिखौ थिग बेबायदिनो ओ गोबां ओ मैगंफोरदोंबो संजायो जेरै नों औवा गाजाजोंबो संजागोन। बिदिनो ओ मुला खुथि आरो बासिगि बिबारफोरजोंबो आलुफोरजोंबो।
औ थिग बेबादिनो नोंथाङा बुंनाय बादिनो जेरै
औ।
अमाजों नारजि बेफोरखौबो माने जोङो एखौ माने बोरैहाय खालामो बेखौ एसे खोन्थाना होनोसैना नोंथां।
औ खोन्थाजागोन नोंथां‌।
जेरैहाय जोङो अनला बेबादिनो ओ अमाजों नारजि जों गिबियावहाय नारजिखौ जोङो फाथो फाथ फाथनिफ्रायनो जायो नङा होमबा। जों फाथोखौ जेब्ला फैयो बोखांनानै जेब्ला फाथ ओ जेब्ला बियो
औ।
बिदिनो फाथोआ जेनेबा रायो अब्ला बेखौ माने जों हानानै लाबोनाय जायो आरो ना। अ हानानै लाबोनानै माने बि खौ जों बि बेनि बिलाइफोरखौ खाजोबनानै माने जोङो सान्दुुंआव मोजाङैनो ओ बि खौ फोरानना लानाय जायो आरो। बेखौ फोरोंखांना लानानै जेब्ला बियो ओ मोजाङै रानो जेनेबा ओं गोरान जायो बेखौ सिप्लिनाबो जानो हायो आरो ना। खायफा खायफा बिदिनो मेनानै बो जानायखौ जों मोनथिनो मोनो। आरोहाय जोङो बे नारजि जोङो खायफा खायफाया गोबाव समसिमहालागै दैयाव सोम हाबना दोंनो संनायनि सिगां खायफ बिफाया माने बेखौ मोजां रू रुग्रो अ रु दैयाव रुग्रोनानै लायो आरोना। जेन बियो थाबनो गेब ब्लेयो बेफोरबाय दि बेफोरबायदिनि था खाय आरो ना।
औ नंगौ।
ओ बुंनो थाङोबा बेनि उनावहाय जोंहा बेखौ ओ जेब्ला जोङो बेखौ मोजाङैनो बेदरफोरजों सङो बे खौ जोङो मोजाङै रुग्रोना लायो बिनि उनावहाय जोङो बियो जि होगोन अमा बे दर बाबो जों अमा बेदरखौ मोजाङै मानो जोङो बे संनानै ला ग्रैयो आरो ना। जे बेयाव जानांगौ बेखौ मोजाङै एवफ्रानानै बेयाव मोजाङै मोनखानानै बेखौ उदै होनानै बेदरखौ होखाना लानाय जायो आरो ना। बेयावनो उम उम बेराफारसेथिं आरो जोङो बे ओ नारजि नारजिजों खारै खौ खारैखौ माने नांगौ बिबांनि होनानै लाखियो लाखानाय जायो आरोना जेब्ला बियो गोदौनानै मो जाङै ओ जायो अब्ला माने बेखौ बेदराव लु सुबो लुसना होयो। बेबादिनो माने नारजि अमा जायो आरो ना। ओ बुंनो थाङोब्ला ओ बे उम जायखौ बुङो जों नारजि बे नारजिया माने बर'फोरनि थाखाय माने बर' सुबुं फोरजों माने गोबां माने एंगारलायनो हाय सोमोन्दो दं होनना जों मिथि यो आरोना जोंहा माने गोदो गोदायनि फ्राय ना जेल समनिफ्रायनो माने औ फोथायो थानाय दङ आरो दङ' आरोना ओम ओ जेरै - हाय जोङो बेखौ ओ गोजाननिफ्राय आलासि दोनसि बेबादि गोजाननि सुबुंफोर फैबा थाय जेन जोंहा बेफोरबायदि नारजिखौ गिबियाव जाहोआ बेफोर सोमोन्दो नागारलायनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा मानसि थिनाय बे यावनो माने गोबां माने सोमोन्दो लागारलायनायनि थाखाय बेबायदि नारजियारि होनायखौ जोङो। नुनो मोनो एबा जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा मोनथिबोखायो आरोना आरो गोदो गोदायनि सुबुंफोरा माने बे बेफोरबादि खारदै ओंख्रि माने बेफोरदि थाव गैयि बेफोरबायदि खारदै ओंख्रिखौ माने बांसिनै जानो मोजां मोनखायोमोन आरोना बुंनो थाङोबा गो गोदायनि सुबुंफोरा बहाबा मैहुर खालामनो थांब्लाबो जेनेबा बिसोरो बायदिसिना जिब जुनार मोनबोबा बांसिनै माने सावनानै हांनानै जानाय मेना जानाय जों बिदिखौ मि थियो आरोना आथिखालावथ' बां सिनै माने माबाफोर बिदि मोनबो माने बांसिन थावजों जानाय बेबायदि बिदि रुनानै सोमनानै जानाय खौ जोङो बांद्राय नुनो मोनलिया आरो ना
औ नंगौ नोंथां ओ नोंथां मिथिनाय बायदिनो जेन'बा खारैखौ जेनेबा मा मानिफ्राय बानायनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ खोनायासै नोंथां
ओ जेनेबा ओ जेनेबा खारै ओंख्रिबो सङो नोंथां बे खारैखौ ओ मा मानिफ्राय बानायनाय जायो नों थांङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना? हेलौ नोंथां खोनादों ना?
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ औ खोनादों नोंथां।
माने जोङो खारैखौ उम गिबियाव माने जोङो थालिर दंफां आरोना ओ थालिर दंफांफाय माने थालिरखौ माने गोजां बिनि फस्लाफोरखौ माने मादा बुङो जायखौ बे मादाया माने साबसिन जायो होनना जों मि थियो आरो ना, बेखौ जों मोजाङैनो फिसा उम बे बादिनो हानानै दाननानै लायो थालिर दंफांखौ दानखांनाय फिसा फिसा हानानै माने जोङो सान्दुङाव मोजाङैनो बेखौ गोरान माने बेखौ गोरानथार खालामो आरो जेन बियो जेनेबा ओ अरजों सावनाय जायो बेखौ अरजों खालामो बेफोरबादि उम बेफोरबादि सिमहालागै माने बेखौ मोजाङै फोरानना लानाय जायो आरो ना।
औ नंगौ
खौ बे बादि रानो अब्ला बेखौ माने अरजों सावनाय जायो। सावनानै हांगार खालामनानै बे खौ मोजाङै माने सालि खनानै बेखौ मिहि खालाम बा गुन्दै खालामना लानाय जायो आरो ना। बिनि उनावहाय जोङो दै जों सर'नानै बेखौ खारै खारै खालामनाय जायो। बिदिखौ बियो गोबां बेसे नबो जायो आरो बुंनो थाङोबा आथिखालाव माने आथिखालनि सुबुंफोरा खायफा खायफा सुबुंफोरा बांसिन बिदि खारदै ओंथोफोराव माने सदा बे फोरदिखौ बाहायनायखौबो जों नुनो मोनो आरोना।
औ नंगौ बिदिनो औ खारै बुंब्लाथ' ओ जेनेबा खारैखौ जों थालिर बिफांनि अनगायैबो गुबुन गुबुननिफ्रायबो जों बानायो नङा होमबा? जों जेरै बे बे मैथ्रु बिफांनिफ्रायबो जों बानायो आरो बिदिनो जों बेसर औ बेसर औ साख्रि बेफोरनिफ्राय बारायो
औ औ नोंथां औ नों थाङाखै
हेल' नोंथां औ खोनादोंना
खोनादोंना औह
औ नोंथाङा ओ दानि बावैसो सिगां औ मा बुंनाय आं खोनास्लाबासै नोंथां
अ माने बुंदों जे औ नोंथां औ दानि जानायात गोदोनि जानाय लोंनायनि सायाव नों माबाफोर फारागथि नुनो मोनदोंना
औ औ फारागथि बुंब्लाथ' माने गोदोनि मानसिफोरा जेन'बा बांसिन खारैजों खारैखौनो बांसिन बाहायोमोन नङा होमबा नोंथां खारै जेनेबा खारै जों जेनबा खारै जाब्ला जों जेनेबा देहाफ्राबो जोंनिया मोजां थायो जेनेबा जोंना उदै फोराबो बाराय इसे गाज्रि जाया नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो दानि मानसि सुबुंफोरा मैगं थाइगंफोराव बारा एसे खारै बाहाया गासैबो थावखौनो बाहायजोबो नङा होमबा बेथिंबो बेदिनो जों जेनेबा अह खायफा खायफा फोरनिया गोबां बिदिनो थावफोर जाबाय बिथाङाबो बिसोरना सोरनिबा बिदिनो देहा फोरा उदैफोरा ओ बारा मोजां मोनाखै थिग थाया होननानै बुंनाय खोनायो आरो बिबदिनो ओह खारै मैगं ओ बिदिनो खारै मैगं जाब्लासो देहाखौ मोजां मोनो बिबदिनो उदैफोरा जेनबा मोजां थायो बिदि होननानै बुङो आरो नोंथां
औ नोंथां नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ बुं-बुं
ओ बिदिनो जेनेबा बि ओ जेन'बा गोदो गोदायथ' बांसिन खारैखौनो बाहायोमोन नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ गोदो थ' बारा एसे थावफोरबो जायामोन गोदोनि सुबुंफोरा। बेनिखायनो गोदोनि मानसिफोरा जोंनिया ओ गोदो जेबो बेराम आजार जायामोन जेनेबा उदैफोरनिबो जेबो प्रब्लेम जायामोन बेफोरखौ बुङोमोन आरो गोदोनि सुबुंफोरा। ओ दा अ दाथ' बांसिन थाव बाहायो जेनेबा दानि ओ सुबुंफोरा थाव जानानै जेनेबा गेस जानाय बिदिनो उदै गाज्रि जानाय बेफोरखौ खोनाबाय थायो आरो नोंथां। बिदिनो खारै जाब्लासो देहाखौ मोजां मोनो जेनेबा उदैफोरनि उदैफोरा मोजां बिदि होननानै ओ बुंनाय खोनायो आरो।
औ नोंथां। थारैनो माने बेफोरो जोंहा गोदोनि दानि आरो ओ गोदोथ' माने बेफोर बिदि बाजारफोरनि बांद्राय मस्लाफोर खौ बाहायनाय जायामोन ना गो दो माने बेबायदि मिथिंगायाव मोननाय दुन्दिया गंगार दुनन्दिया हाइजें बिलाइ बेफोरखौ बां सिन बाहायनायखौ जों मिथियोमोन आरो ना।
औ नंगौ
बाहायो अब्लाबो माने गोबां माने मिथ ओ गोबां मिथिंगायाव मोननाय बेफोर ओ मस्ला जेरैहाय बे हाइजें बिलाइ बेफोर बे फोर गंगार दुन्दिया बेफोरनि अनगायैबो माने गोबां जोंङा चिकेन मस्ला बायदिसिना बिबा दि बेदराव होग्रा गोबां मस्लाफोर खौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां बेफोर माने गोदोनि आरो दानि माने गोबां माने फारागथि लाबोयो आरो ना?
औ नंगौ बिदि थां जोंना समा जाना फैबाय नंङा होनबा नोंथां
औ नोंथां औ
दे बिदिब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै